नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरगोरबाय
औ आं माने नोंथांनियाव बे नोंथांङाथ' दा लेबु आबाद दा मावगासिनो दंना नोंथांखौ आंनो एसे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां सोंदो बैनो औ दे दे बिदिब्ला फोरमायदो
औ बिदिब्ला नोंथांङा खोनासंलांदो लेबु आबादखौ बोरै खालामनाय जायो नोंथां
आरो नोंथांङा बेबायदिनो लेबु आबाद मावनानैबो नोंथांङा रां खामायनो हागोन आरो लेबुआ गोबां रोखोमनि दंङो जेरै नेमबु कारजि होनो बेनि उनाव गल गल लेबु गल गल मोनसे खमला बायदि मोनसे लेबुबो दं आरो नोंथां बेनि उनावहाय दंङो जोंहा आसुकुर लेबु होननानै बुंनाय जायो बे लेबुखौ जों जोंहा आसामा जि आइटेक मोनबाय बेनि थाखायनो बिनि बेसेना बांसिन जाबोबाय आरो नोंथां गोदोहाय बेबायदि बेसेन मोनामोन नाथाय जि आइथें मोननाय लोगो लोगो जोंनि लेबुनि बेसेना
आरो जोंहा आबादारिफोराबो बांसिन मुलाम्फा जानो हाबाय आरो नोंथां बेबायदिनो नोंसा नोंथाङा लेबु आबाद मावनोब्ला नोंथांनो नागिरगोन सिगांनो लेबु लेबुनि फुलि आरो नोंथां बिनि सिगांगोर नोंहा आबाद बोथोरखौ थियारि एबा सांग्रां खालाम लाग्रोनांगोन बेबायदिनो जों जेरै माइ आबादखौ मावो माइ आबादखौ हाल मावनो थाखाय हालेवो बेबायदिनो एखेयानो बेबो। नोंथाङा बेबायदिनो हालेवग्रोनानै लादो, साफा खालामनानै लादो, ज जेब्ला साफा खालाम खाङो अब्ला मा होनो हासार हासार बांसिन होनांगौ आरो बे हासार नङाबाथ' जोंहा आबादानो जाखाया नालाय बेनि थाखायनो मोसौ खि बयलार खि जिसिबां दं गारस्लालाबायनानै होदो फोथार फोथार बेनि उनाव बेजोंनो हालेवफादो जाहाथे हाया बांसिन हासार गोनां जायो। बेनि उनावहाय जेब्ला नोंथाङा हालेवखाङो अब्लाथाय नोंथांनोथ' आबादखौ रैखा खालामखानांगोन ना नङाबा नोंथाङा ख खहा जागोन बेनि थाखायनो नोंथाङा आबादखौ रैखा खालामनो मोसौ-मोसाफोरनिफ्राय एबा बोरमाफोरनिफ्राय बिदिब्ला एखनबा एखनब्ला मा होनो म मानसिफ्राबो जेवरा बारनानै जेवरा सिफायनानै आबादखौ मा खालामो खावनानै लाङो आरो लेबु फिथाइखौ बेनि थाखायनो नोंथाङा मा खालामो लेबु जेवरा दुमना होदो गोजौ गोजौ थार खाटानि मददजों थार खाटाफोर होनानै बेबायदिनो जेब्ला नोंथाङा लेबु गायनोसो थियारि जागोन अब्ला मा खालामखो नोंथाङा लेबुफोर फुलि बायनानै लाबोदो नार्सारिनिफ्राय नङाबा गामि गामिनिफ्राय अबाव मोनो आरो नोंथाङा जुदि न'आव बानायनो हायोबा मोजां जायो आरो नोंथां आरो नोंथाङा लेबु आबाद
गिदिर-गिदिर जायो जेना नोंथां खलमा नोंथो मा खालाम बेबायदिनो नोंथाङा माबा होन लेबु गायनोब्ला हाखौ जावग्लिना बेबायदिनो एसे गोजान गोजान गायनांगौ आरो बेदखौ खानसे खानसे गायबाबो गाज्रि जायोमोन
खानायाव खस्थ' जायो आरो आरो ओरै हाबलाय-ओंखारनायावबो खस्थ' जायो बेनि थाखायनो नोंथाङा थाम मिटारसो गोजान गोजानाव गायनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो थाम मिटार गोजान गोजानाव गायनानै लादो हाखरजों जेला लेबुखौ गायो ना अब्ला मोनसे बुस्थुखौ गोसोआव लाखिनांगौ जे मा होनो अखा फिसा समाव आरोना नोंथां माने हाखौ मोजाङै मा होनो दोसोनानै होनांगौ आरो जाहाथे दैफ्रा एसे लेबु फिसा समाव दैफोर अखा फोर हायोब्ला मा दैआ रोदा सिङाव हाबलांनानै बाराद्राय दै मोननानै बियो लेबुखौ खहा खालामा एबा फोथैया
बेनि थाखायनो एसे सिगां सिगाङावर जोबोद मोजाङै थाबथारा औवानि स थुना होनानै नंगौ गोजौवाव खानानै होनांगौ आरो नोंथां बेफोर बायदिनो नोंथाङा लेबु आबाद माबानो हागोन आरो बेखौ गायदो गायखानानै लादो जेब्ला गायो अब्ला बेनि थाखायनो नोंथाङा जेब्लायबो बेबायदिनो नोंथाङा बेफोर लायै लायबा बेबो थाननोन आरो मालाबा मालाबा मा जायो दै नांगौ जायो बे समाव मा अखा हाया आरो बे समाव नोंथाङा दै सोनानै होनांगोन आरो ना दखान बेनि उनावहाय दै सोखांनानै बेखौबो बार आरो एसे गावनि सिदोब सिदोबल' जायो हाया ओफ्राय गाज्रि जाबोथोर बे समाव अब्ला मा जोंनि आबादखौ आबाद हाबादखौ दा लोमसाव जोबोआरो दैज्लां बोथोराव दैबाना जायो। बे समाव गोबाव सम नोंथांनि आबादाव दै बा थाबाय थायोब्ला मा जायो आबादा नोंथांआ बै दैखौ सानस्रानानै फरायना गुबुन जायग जायगायाव थोन आरो माने बे आबाद बोथोरा गोबाव सम बेबायदिनो नोंथाङा
लेबु आबादखौ मावनो हागोन आरो मालाबा जेंना जेंनि जायो एम्फौ एनलाफोरजों। बेनि थाखायबो नोंथाङा मा खालामनांगोन एम्फौ जानो हायिनि थाखाय मुलि सारना होनांगोन। आरो लेबुखौ बांसिनबांनि मोननो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगौ भिटामिन सार होनांगौ आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा लेबुखौ मोननो हागोन बे लेबुआ मा होनो गोजां बोथोरनि समाव बांसिन दाम जायो आरो मुलाम्फा मोनो आरो मालाबा मालाबा मा गोलोम बोथोरनि समाव जोबोद दाम खम जायो। अब्ला नोंहा एसे खहा जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा लेबुखौ गायनानै गासै थाम एबा ब्रै बोसोरनि उनाव मोनगोन आरो नोंथां बेबायदिनोसै आंनि बुंनाया एसेनोसै बिदिब्ला नों नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दा?
नोंथां नै दाथ' दैज्लांनि बोथोर ना दैज्लांनि एसे गायनाय फुफुंवनो मुख'ब आंहा नोंथां। औ औ बे माइआानो माइनि आबादानो जोंनि मेेन नालाय बेखौनो गायगासिनो नो आरोना नोंथां औ औ जागोन जागोन नोंथां दे। दाथ' दैलां बोथोरनि सम नों जे जोंङो दा गायनाय फुनायनि मुंखौ बयहाबो दुब्लि दुब्लियाव मालाय गायगासिनो आरो गायनायखौ बेखौ नुदों आर ना सोरबा हालौवनायनि मुखुब सोरबा खोथिया फुनायनि मुखुब। सोरबा आलि दाननायनि मुखुब दुब्लियाव थांबासो नुयो आरोनां खामानि मावनाय नोंथां जेरै जों न'आव थानानै नायबा जों जेबो मोना जबा जों दैज्लां नालाय दैज्लां जों ओरैनो थानायफोरबायायदिसो मोनो खिन्थु दुब्लियाव जे थांनानै नायगोन अब्लासो गुबै हाबाखौ नुहैगोन आरोना जों मा खालाम मा खालामगासिनो दं सोर सोरनि दुब्लियाव बेसेबां माइ हाखो सोरनि खोथिया बेसेबां गोजौ जौखो एबा सोरनि सोरनि हाया मोनखो बेफोरबायदिखौ जों दुब्लियाव थांबासो जों नुनो मोनो आरोना जों दानिया जोङो माइ गायनायनि आदब खौ आङो फंनैसो बुंनो सानदों माइ गायनायनि आदबा जाहैबाय जोङो बोथोर फैजेननाय एबा हाफां हाफांनाय लोगो लोगोनो जों मा खालामनांगौ जों गावनि दुब्लि फोथारखौ खारायजनो गोरनानै लाजोबनांगोन आरो आरो ना खारगानै लाजोबखांनायनि उनाव जोङो गिबियाव खारायग्रनानै लाबाय लानायनि उनाव जोङो जे दोनबाय बेनि उनाव जेब्ला जोङो जेब्ला जोङो खोथिया खुैगोन अब्ला जों बे खोथिया खुबैनायनि जोङो बे दुब्लि गंसे एबा दब्लायसे बेखौ जोङो हालौवनानै मोजां हालौवना फोमोननानै दै सोनानै बेयाव फोनांगोन आरोना जेरै खोथियाखौ फोयोब्ला जों जानला मोनला फोजाया आरोना जेरै जोङो माइ जोलै दोनखानाय माइज्लि बेखौ जोङो बस्थायाव सोमनानै मा खालामनांगौ दैयाव सोमनांगोन आरोना सा थामबा सानब्रैसो दैयाव सोमनानै दोननांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दैयाव सोमबा थाब गाजा रज'यो बेखौ सुबुं माहारिया फोथायोबा मोनथियो आरोना जे जोङो दैयाव सोमब्ला गाजाया थाब बेरनो हायो आरो जोङो सानथामसो जों दैयाव सोम मनानै दोननायनि उनाव बोखानानै हरसे जोङो बोरियाव बोखांनानै अखानायैनिफ्राय जोङो बे माइखौ जों खुबैनो हागोन जेब्ला जोङो माइ खु फैयो जे उम अब्ला मा जायो बैयाव जों अखाखौ लोगो मोनना उम मोननाय जानाय नं नाङा आरोना मानो होनना बुङोब्ला अखा लोगो मोनोब्ला माने बै अखा फायनि मा अखा सिरिनायजों माखासे बुसावलाङो जेरै दै बाना जायोबा जेरै सायाव थायो माइयाथ' रेजेंना आरो माइ जोलै दोननाय बे गोजौआवनो दोनबाय थानाय बे रेजें जानायनि थाखाय बे माइआ गोदोया आरोना बेनि थाखायनो जोङो अखा लोगो मोनैयाबा मोजांसिन साबसिन जायो रज'नायाबो मोजां जायो आरोना रोजा जायो जेरै माय खौबो जानला मोनला रोजा खुबैनो हाया जोङो रोजा खुबैबा बांद्राय रोजा खुबैबा देरख'नो हाया जायो जोङो था मेडियामनि नायनानै जों खुबैनांगोन बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ खुइखांनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ नेनांसि आरोना बै नेनाय समाव जों मा खालामनो हायो बै समाव जोङो खनथाम खनब्रैसो जोङो दुब्लिखौ हालेवनानै दोननांगोन आरो बै दुब्लि हालेवनानै दोननाया जाहैबाय जोङो माखासे हाग्राफोर बुथारनो जेरै जों हा दुब्लियावबोथ' माखासे हाग्राफोर रज'योना एबा हाग्रा ग्राफोर थायो बैफोर सेवगोन आरोना सेवनायनि थाखाय जोङो बेयाव हालेवनानै लाग्रोबाय जोङो फास्टआव खारायनायनि उनाव जों बर' होबाय बिनि उनाव सामार होबाय बिनि उनाव मै होबाय आरोना मै होनायनि उनाव दोनथ'बाय दानिया जोङो आलि दाननांगौ आलि दाननाययाबो मोनसे गोनांथार बाहागो जोंनि आबाद मावनायावनो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आबाद बै आबाद मावनाय जों जेरै मोनसे मोनसे दब्लाय खालामनानै दोनलांनाय एबा हानो मोजां जायो बा गायनो मोजां जानायनि थाखाय दै थानायनि थाखाय मानि जोङो बे माइ गायनायाव दै मोजां मोनजोबनायनि थाखाय जोङो मा खालामनाय जायो बेयाव अबेबा बोरि अबेबा दहला थायोना बैबादियाव जों थाखाय आलिखौ दोननाय जायो बै आलियाव जोङो माखासे हाग्राफोर थायो बे हाग्राफोर रज'नायखौ जोङो आराम दानस्रिंनानै एबा मा होनो आालि दाननानै जोङो खोस्रोनांगौ आरोना खोस्रो नाया जाहैबाय बै उम आबाद आबाद मावनाय एबा माइ गायनायाव बै हाग्राया थाबैनो माबाया जाग्लोबा बैयो बैयाव खोआबा एबा आलिखौ दाननानै जों खोआबा बै आलियाव गोनां बा हाग्रायाबो जोंनि माइखौ थाब जाग्लोबनो एबा फोथैनो गोरलै जायो आरोना बेनि थाखायनो जों आलिखौ खोस्रोनानै गोदान आलि खोनांगौ जायो। बेबायदिनो जोङो खोथियानि जेराव खोथिया फुबाय देरबा जोङो ओमफाय गायनाय जायो आरोना। जेरै जों लांनानै खोथियाखौ लांनानै जोङो बेखौ गायहैनाय जायो जेरै जों हा मोनखानाय जे दुब्लिया नोंना मोनखाबाय बैयाव जोङो गायहैनाय जायो बे गायनायाव जाहैबाय बेयो बांद्राय गिदिर गिदिरबो गायनाङा बांद्राय खाथि खाथिबो गायनाङा बांद्राय गोजान गोजानबो गायनाङा आर आरोना बेखौ नायै नायै गावबागावनि गावबागाव बेबायदि गायनो हायो आरोना। दानि जुगाव मिसिनजों बो गायनाय नुयो। जेरैबा मिचिनजों गायोबा मिचिनजों हानोबो मोजां जायो होननानै जों मिथियो आरो एबा जोंनिथिं ओरै बांद्राय नुनो मोनाखै आरो मिचिनजों गायनाय खिन्थु मिचिनजों हानायखौबो गै या खिनथु माइ मारा होननाया ओरैजाय बांसिन फैबाय आरोना नोंथां। बेनोसै आंनिया नोंथां आंनि बुंनांगौ गौआ। नोंथाङाथ' एसेबाबो बुजिनो मोन बायना नोंथां? औ दे बिदिबालाय औ गोजोननाय थाबाय दे।
टेन फर्टि